खुलुमबाय
अह नोंथाङा दायो ओ मा खालामगासिनो दङ?
आङो बिदिनो ओ ज'नानै दङ आरो न'आवनो जनानै दङ।
नोंथाङा ओ माबा बोथोरनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जायाखै नामा?
न'नि फिथाइ सामथाइखौ आङो बारा मोनजायाखै, नाथाय आं हस्टेलाव थायोना बेनि जुनैनो आङो बारा मोनजानाय जायाखै आरो।
अह नोंथाङा हस्टेलाव थायो नामा?
औ।
नोंथाङा मा फरायगासिनो दङ दा सान्दि?
आङो दायो बर' बिफानाव केमिस्ट्रि बर' बिफानाव बर' मेजर लानानै फरायगासिनो।
अ बर' बिफानाव। ओमफ्राय नोंथाङा अबे कलेजाव फरायो?
आङो ओ जोंनि बेंटल कलेजावनो फरायो।
अह ओ। आमफ्राय नोंथाङा नों-नोंथाङा नोंनि सानफ्रोमबोनि जिउवावहाय मा खालामनो मोजां मोनो?
आङो जामबुंखौ नायनो मोजां मोनो आरो मालाबा मानसिफोरनि जिउ जारिमिन फरायनो मोजां मोनो, गोदोर मानसिफोरनि जिउ जारिमिन फरायनानै बिराद गोजोननाय मोनो।
अब्लाथ' नोंनि बे सानफ्रोमबोनि जिउआव खालामनाय नोंनि हबियाथ' जोबोर मोजां होमबा बेबायदि लेखा फरायनो मोजां मोनग्राफोराथ' जोबोर मोजां जायो। अब्लाथ' अब्लाथ' नोंनियाव अब्लाथ' नोंनियाव जोबोद गियान गुन दोङो खोमा न'? गोदेर गोदोर सुबुं
औ दङ।
अह नोंथाङा एसे सासे ओ बर'नि गेदेर सुबुंनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनिखौ मिथियो नामा?
औ खोनाफेरदों। ओम। आगोलाव द'थाखौ फरायनो मोन फेरदोंमोन आङो।
अह बियो जोंनि ओ बर'फोरनि सासे गिदिर मानसि।
अह।
बिथाङा जोंनि ओ बर'फोरनि गिबिसिन बाथौ धोरोमखौ लाबोजेनदोंमोन आरो। सिगांहाय आरो धोरोम दस्रा दस्रा धोरोम हासाफोरजोंबो आरो लाफा देरजाया बिदि जाबायमोन बर'फ फोरा नायदिद जाया सैया सैया खालामजायो। आरो गामि हाबा हुखाफोराव थांबोला बो बिदि दखानफोराव थांबोलाबो जानायफोराव जानायनि दखानफ्रावबो जानायफोर फ्लेटफोराव बिसोर होजायामोन। मोजां जाग्रा खाजा मुवा होज गैयामोन बर'फोरा बेफोरखौ नुनानै जोंनि बे गुरुदेब कालिचरना बिराद गोसोआव दुखु मोनदों आरो। बे बिराद गोसोआव दुखु मोननानै बियो मा खालामगोन जोंनि बर'फोरनि थाखाय बियो बाथौ खौ बियो बाथौ धोरोमखौ लाबोदों आरो। बाथौ धोरोमखौ लाबोनानै जोंनि बर'फोर गासैनिबो थाखाय मोनसे मोजां ओ रैखाथि होदों आरो बर'फोरखौ बेफोरबायदि ओम हासाफोर आरो दस्रा जाथिफोरनिफ्राय मुगैजानायनिफ्राय बियो उदां खालामदों बर'फोरखौ।
अ ओ ओ
बिनि जुनैनो जोंनि बर'फ्रा दासिमबो थांनानै दं मोजाङै दङमो आरो बाथौ धोरोमखौ दासिमबो सिबिनाय जायो आरो बर' फोरा।
अ ओम मोजां होमबा नोंथांनियाव जोबोद मोजां गियान दङ।
नोंथाङालाय मा खालामनो मोजां मोनो?
आङो आङोथ' आंथ' बेबाय दि आंनि जिउ दावबायनायावहा माने आंनि बे सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय बेबायदि खालामनो जेबो मोजां मोननायाथ' गैया। आङो खौलाय एसे एसे नायो सानाव। आमफ्राय आमफ्राय बेबादिनोहाय ओ बिजाबबो फरायो जेनेबा बिजाबखौथ' फरायखानांगोनना जेनेबा फरय फरायसा जिबनावथ'। आमफ्राय आङो बेबायदिनो खेला खेलाफोरखौ खेला दुलाफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो।
औ औ औ।
उम
नों नोंथाङा मा खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनो?
आङो आङो जोलुर
अ जोलुर। खौ माबायदि गेलेयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
जोलुरखौ जोलुरहाय। जोलुरावहाय जिसे जोन जिसेजोन थायो आरोना जिसेजोन। जोंनियाव माने आंनि। आंनि ओ। आंनि। पार्टियावबो जिसे जोन ओमफ्राय बे आंनि। गुबुन आंनि। गुब औ एगेन्स पार्टियावबोहाय जिसे जन था सिगोन ओमफ्राय। जे किपार गल किपार माने गलखौ हमथाबग्रा थासिगोन आरो मोननैबो। टिमावहाय मोननैबो ओमफ्राय। नानैहाय बेबायदिनो गेलेलांसिगोन। द्र' जाबाला ओ द्र' जाबाला। द्र' जाबोला माने बलखौहाय जो फिनसिगोन ओमफ्राय। बिदिनो देरहानाय जेननायाथ' थाखायोना।
औ औ औ औ औ नोंथाङा बिराद। गियान दंना जोलुर गेलेनायनि नोंथाङा गेलेबाय थायो नामा जोलुर।
औ आङो गेलेबाय। थायो आरो दाथ' एसे सिजोनबो जाहांबाय न'। गेलेनायनि आरो नोंथाङाथ' नुदों जानांगौ जोंनिया। माबा वार्ल्ड काप जागासिनो नालाय।
औ आङो खोनादों नाथाय आं बेफोरखौ बांद्राय माने नाय जायाना बेखायनो बारा। गोसो माने मिथिबाङा आरो नोंथाङा मिथियोब्ला फोरमायना होगोनो हागोन।
अ आंबो बारा एफा नायनाय जायाखै आरो इसे।
औ।
ओम ओमफ्राय नोंथाङा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङो ना रोङा।
आङो बांद्राय संबांनाय जाया न'आव थांबोला जोंनि आइआ संना होयो माने आङो। हस्टेलावसो थानाय नालाय। उन्दै समनिफ्रायनो बेखायनो आङो बारा मोजां मिथिया संनो गोरों बिदि। गोरलै गोरलै खौ नाथाय बर'नि ओंख्रिफोर जेरै नाजि अमा, अनला दाउ बेफोरबायदिखौ बारा रोंबाङा
औ नारजि अनलायाथ' जोबोद गोथाव ने मोनजा जायो खोमा नोंबो?
औ जायो बे बर'नि ओंख्रिखौलाय बोरै एंगारनो हानो।
औ जोबोद गोथाव नारजि अमाया।
औ नोंथाङाबो संनो गोरों ना रोङा?
संनो रोङो बर'निखौलाय नारजि अमाखौ।
था अननानै फोरमायना होनो हागोन नामा? जे-जेन' आङो सोलोंनानैहाय न'आव संहैनो हानायफोर बायदि।
नारजि अमाखौहाय उम नारजि अमाखौथ' बिदि जेबो ओ खास्रि सङा जेनेबा बिदिनो ओ ओ थाव होसिगोन हा एसे
औ
थाव होनानै पियास होसिगोन रुसुन होसिगोन रुसुन होनानैहाय नार्जिखौ नार्जिखौथ' जोङो सिगाङावनो जोङो फोराननानैसो लाग्रोयो नालाय नार्जिखौ गोथांनिफ्राय फोराननानै ओमफ्राय जोंथ' जेनेबा नारजि अमाखो जायो गोथांजोंबो होमबाबो नाथाय गोरानजोंहाय गोथाव जाद द्रायो दा ना गोरानजों नारजि फोराननायखौ इसे सादेरना हरसिगोन खेरायियावहाय संबाय हा नेयाव हाय सेरखायाव हायो आमफ्राय सारदे नाहरनै दै होसिगोन दैखो होनानै हाय अमा बेदरखो अमा बेदरखौहाय सिगाङावनो मने संदेरना ला खायो आरोना एसे अमा बेदरखौ संदेरना लानानै ओ नारजिखौ गारनो गार-गारसनसिगोन अमा बेदराव ओमफ्राय गारसननानै दै हो होसिगोन गोदौ होसिगोन ग्लब ग्लब खालामसिगोन जासिगोन आरो।
औ औ नोंथाङा बिराद गोथाव संनो गोरों खोमा ना?
औ ओमफ्राय फ्राया नारजि अमा फ्राया जोबोद गोथाव जासिनो।
अ आङो बेखौ मोनजाफेरनाय जायाखै आरो दिनैसिम।
नारजि अमा फ्रायखो नारजि अमा फ्रायखौबो बिदिनो सङो आर रो बेबो फोराननायानो नारजिया। नारजिया ओ सिगाङावनोहाय माबाखौ होग्रोसिगोन पियास फानलु रुसुन होनानैहाय एवग्रोनानैहाय अमा बेदरखौ गारसनसिगोन अमा बेदरखौ एसे फोरानना लानानैहाय ओ जेनेबा हालदै सुंख्रिखौथ' जों मस्लाखौथ' होखायोना सुंनायावलाय ओमफ्राय एसे ओमफ्राय गारसनसिगोन आरो
अ' बिदि खालामो नामा बिदि सङो ने?
औ बिदि सङो आ
आरो नों नोंथाङा बर'फोरनि बैसागु समाव जानाय लारु, फिथाफोरखौबो संनो रोंजोबो नामा? सावनो गोरों
आङो आंथ' बेबायदि बैसागु फोरबोफोराव बेबायदि लारु फिथाफोरखौथ' संफेरा जोंनि आइयासो सङो नालाय।
ओं
ओम नोङो रोङो नामा?
ओ रोङा नाथाय नुबाय आरो जोंनि आइ संनायखौहाय।
अ ओम ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो ओरैनो दंगासिनो आरो आङो हस्टेलावसो थायो नालाय रुमावनो आरो बे जिरायगासिनो दङ।
उम उम मोजाङानो होमबा। इसे ओ ओमफ्राय नोंथाङा बेरायलाबायनो थाङाखै नामा? इभिनिंनि माने एसे बेरायज्लाबालायनो
अ आङो बेरायनानै फैबाय।
अ ओम
बिराद गरम ना बेलासियाव जोङो ससे ससे थाबायो, जेन' देहाफ्रा राफोद जानायनि थाखाय जेबो बेमार आजार जानो हायिनि थाखाय। नोंथाङालाय दालाय माथो खालामगासिनो दङ?
आङो दायो एसे लोगोफोरजोंहाय जिरायगासिनो दङमोन आरो।
ओ नोंथाङा ओ न'आव थायो ना बायजोआव थायोनो?
आङो न'आवनो थाना फरायगासिनो दायो।
अ बिराद मोजां नोंथाङाथ' मा जानो गोसो बेखौनो मोनजाजोबो। बर'नि ओ खायदब जानो लुबैदोंब्ला मोनजायो नाथाय जोंनिया मोनजाया आरो बेयाव हस्टेलाव।
उम थिगानो दोङ आरो मोनजागोन उनाव न'आव थांब्ला
नोंथाङा मा फरायदों होनदोंमोनलाय? हा? हेल'
ओ मानो दाननांगौ।